हेलौ ओ हेलौ नोंथां खोनादों बुं
औ औ अब्ला नोंथां जोङो दिनै ओ आयदाखौ माने बैसागुनि सायाव लानोसै आरो
अ जायो नोंथां अ जायो।
औ माने बैसागु होनोब्लाथ जोंना बर'फोरनि ओ दोरोङारि रंजानाय फोरबो आरोना बैसागो होन-होनोब्लाथ'
औ नोंगौ
औ जोंना गिबियावनो बैसागु बैसागुआवहाय ओ बैसागुनि एक थारिकावहाय जेनेबा जोंना मोसौनि बैसागु जायो। ओमफ्राय आरो बिनिफाय बिनिफाय अखानायै ओ मानसिनि बैसागु जायो आरो ओमफाय बेबायदिनो गोबां दं आरो ओमफाय ओ माने जोंना बैसागुखौहाय दुइ थारिखनिफ्राय सात थारिखसिमहालागै मोसानाय नुयो आरो गोदोनि समाव रंजा बाजायै जमा जमा बयखौबो ओन्दै गेदेर बयखौबो जमा जमा रंजानाय ओ खाम सिफुं इदिनो जथा बेफोरखौ लानानैहाय रंजानाय नुयोमोन आरो ओमफाय आथिखालाव औ आथिखालाव नाथाय इफोरखौ एसे सोलायनाय नुनो मोनदों आरो नों नोंगौ नों ओ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
माने आथिखालावथ जोंना जेनेबा बैसागुखौहाय बिदिनो दुइ ओ थारिकनिफ्राय सात थारिखसिम मोसानायखौ नुनो मोनला आरो जेनेबा बिदिनो दुइ थारिकनिफ्राय सारि थारिखसिम बा साननै बा सानथाम बे फोरदिल मोसानाय नुसै आरोना।
उम उम
इदिनो आरो आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो आ ओ जेनेबा खाम सिफुं जथाजों मोसानायखौ गोबां खम नुलांबाय नुलांनायखौ नुनो मोन्दों आरो । ओ ओमफ्राय आरो ओ इदिनो बक्सफोर लानानैहाय बक्स फोरजोंहाय मोसानायखौ नुनो मोनो दानि जुग दानि ओमुगायाव जेनेबा।
औ
बेबायदिनो आथिखालाव आरो मोसानायाबो गोबां खम जासै आरो । ओं बोराय बुरै गथ गथाय इदिनो बांसिनानो ओंखारा आरोना एसे एनै ओ माने साफा सानै माखासे सुबुंफोराल
औ
इदि मोसानायखौ नुनो मोनसै आरो । बयबो मोसानायखौ । नुनो मोनला माने ।
औ
उम जोंनाहाय ओ मोसौनि बैसागु होनोब्ला जोङो ओ गिबियावनो मोसौखौहाय फुङावहाय जेनेबा जोङो ओ सौराइ सबाय सिबिं सौराइ सबायाइ सिबिं एवनानै सैराय सौनानैहाय माने मोसौनोहाय सारनाय जायो आरो । ओमफ्राय सार नानै बिसोरखौहाय ओ माबा उम जेनेबा दिगलि आरो बिदिनो लाव फान्थाव इदिनो ओ थाराय । थाराइ ओमफफ्राय बिदिनो थारायफोरखौ हाना लानानै
ओं ओं
हाना लानानैहाय माने दंग'आवहाय मोसौफोरखौ होना लांनानै जेनेबा बे हाना लांनाय हाना लानाय बुस्थुफोरखौहाय जेनेबा माला बानायानानैानो गानहोनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय आरो जेनेबा बे अ हाय मोनसे मा हो नो इखौ हासुं हासुंजोंहाय थाव
औ औ
हांगार । थावजों हांगार जेनेबा हासुङा औवानि आरो। बेजोंनो माने फोथा फोननायखौ नुनो मोनो आरो जोङो मोसौनि मोदोमावहाय माने ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ फोननाय नुवा माने बेयाव बोरमाखौबो फोननाय नुयो आरो बोरमाफोरखौ फोनो बेदिनो जोङो मोसौहाय थुखैखांनानै बिदि फोननानै जेनेबा फोथाराव खानो खानानै दोनहैनाय जायो आरो गांसो जानो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो मोसौ गय मोनाब्लाथाय लाबोनानै गलियाव दोनफैसिगोन बे बादिनो जों मोसौनि बैसागु बैसागुखौ बुंनो हायो आरो ओ बैसागुआव जोंना गोबां रंजानाय जायो आरो। जेनेबा बयबो आइजोफोरा जेनेबा दख'ना गोमो गोजा ब्लाउस गोजा फास्रा गोजा बेफोरदि लानानै ओमफ्राय खर'आव बिबार-बिबार थुना नै बेफोरदि मोसानायखौ नुनो मोनो आरो फोथा गोदजा सना माला बे बिदि होननानै मोसानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय आरो दा बियाव आर'नाइ बायदिसिनाबो खानायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय आरो ओ हौवाफोरखौबो बुंनो थाङोब्ला हौवाफोराबो गामसा गामसा बिदिनो गोथांफोरखौ बांसिन गनाय नुयो गोथां नै आजिखालि आजिखालि माने दानि मुगायावथ' जेनेबा आर'नाइ गससा ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां
ओं ओं
बेखौहाय आर'नाइ गस्लाखौ गाननानै माने मोसानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
ओमफ्राय आरो गथ'फोराबो गथ'-गथ' उन्दै-उन्दैफोराबो बिदिनो रंजानायखौ नुनो मोनो। सेग्रा सिख्ला बोराइ बुरै गथ' बयबो रंजायो आरो बैसागु समाव बिनो बर'फोरनि बयनिख्रुइ माने मोजांसिन माबा आरोना जेनेबा रंजानाय-रंजानाय आरो बियो।
औ औ अम
अब्ला नोंथाङाबो एसे ओ बैसागुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो बैसागो होनबाथाय बर' गामियाव मोनसे खुसि होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनबाना बैसागो फैयोब्लाथाय बयनिबो गोसोआ उरां फारां जायो आरो बे बैसागोखौ जोङो मोजाङै रंजानो थाखाय गासैबो गासैबो न'नि खामानिफोरखौ आथुर आथुर मावनानै जों गामियाव ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो बैसाग लोगोजों जोङो माखासे नेमखान्थिफोरखौ लाफायो जेरैबायदि जोंनिया फुंखा जानाय फुंखा जानाय होननायखौनो मिथियो जे जाहैबाय गासैबो बिलायफोरखोजों गोखा गोखैफोरखौ खानानै एबा बेफोरखौ खानानै जोङो बेखौ फाजाफोर संना जानायखौ नुयो बेजों माने जोंनि बेमार आजारफोरा जाय जेबो बेमार आजार जाया होनानै जोङो मानिना लानाय जायो। बैसागोखौ जोंनि बर बरआव मोनसे जोबोद गोजोन एबा रंजानाय फोरबो होननानै जों मानिना लानो हायो। बुंनाय जायो बैसागो रंजायोब्ला जोङो गासिमबो नखराव खुसि फैनायखौ जों नुनो मोनो गासैबो ओ गावबा गावनि सोरनि गासैबो जमा जानानै बयनिबो नखराव जों रंजाहैनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जों रंजानायाव खाम सिफुं जथाफोर लानानै आरो बेजों लोगोसे गावखौ समाय खांहोनो थाखाय दखना गोमो फास्रा ओह बिबार लानानै गावखौ समायखांहोनानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदि मोसानायाव जोङो बोरायफोरा बोरायफोर एकसा बोरैफोर एकसा सेंग्राफोरा सेंग्राफोर इफोरबायदि एक्सट्रा-एक्सट्रा मोसानायखौबो जों नुनो मोनो आरो खायफा गामियाव जोङो लगाय मोन देर जमायै खौसेयै मोसानायखौबो जों नुनो मोनो। आरो जोङो आथिखालावथ' बुंनो थांबा नोंथांनि बुंनाय बायदिनो गोबाङानो दानि मुगायाव नंगौ बक्स फोरजों मोसानायखौ जों नुबोनो मोन्दों। मानो होनबाना बिसोरो खुगा मेथ थायजोंसो बारा रोजाबनो रोंला एबा दामनो देनो एसेबां इसोरो मिलौदों दामनायखौबो बिसोरो एसे बावबोदों। मानो होमबा दा दानि जुगाव बांसिननानो इफोरबादि दामनाय देनाय फोरखो बिसोरो सोलोंनो सानाखै जायनि थाखाय जोंनि बे बैस बैसागोयाव मोसानायाव एसे खुसियै रंजानाय एबा बाजानायफोरखौ खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों। बेफोर दामनाय देनाय रोंगौथिनि गेजेर जों बांसिन रंजानो रंजानो हा हायोमोन नाथाय बेफोरो बेफोरबायदि रोंगौथिखौनो खमायबोनायनि थाखाय जों बारादाय एसेबां रंजानायखौ नुबोआखै जायनि थाखाय बिसोरो बक्स लानानै एबा बक्सफोर देफ-देफ बक्सफोर लानानै गामि ओनसोलाव न-न हाबनानै मोसानायखौ नुनो मोनो। खुगा मेथाइजों मोसायोबा जों बांसिनानो रंजानो मोनो जायनि खुगा मेथाइजों मोसानायाव जोङो जोंनि गारमा गोसो खुसियै जोङो होगारसारनानै जों गान खनो आखाइ खबो रंजायो बेफोरबायदिया जोंनि खुगा मेथाइयाव बांसिन फैयो नाथाय बक्स फोरनियाव जोङो बांसिनानो ओरैनो होख्रावनायखौनो मोनो बेबायदि मेथाइ खननायफोराव जों बांसिन एसेबांखो मोननो हाया मानो होनबाना बेफोरो बक्सआवनो बे गाना फैखायो आरो दामनाय देनायावबो जोङो बुंनो थांबा जोङो बेफोराव गावनि रोंगौथिजों गावनि देखायनायजों जोङो दामनायखौ गोसो होसारनानै दामनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बक्सफोराव दामखानाय गासैबो थाखा जोबनायखाय जों इफोरबायदियाव खस्थ खामनायखौ नुनो मोना आरो बैसागोआव जों मेंनाय बानाय होनाय जेबो फैया। मानो होनोबा हानायमानि गोसोनो रंजानो थाबाय थायो जोंनिया नंगौना नोंथां आरो बेफोरबायदिनो गासैनिब बो न'-न' थांनानै जोङो गासिनिबो नखराव मोनसे-मोनसे खाजा जानानै फैयो मानो होनबानो बैसागु रंजानायाव गासिबो गावसिनि न'आव मोनसे खाजा दोनो आरो बेजों लोगोसे जोंनो रंजानायाव मोनसे ओ बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि जोमाय एबा जोमायफोरखौ संनानै जोंनो होनायखौ जों नुनो मोनो गं साब साफ्रोमबोनि नखराव बेफोर जौ संनायखौ बेखौ जों नुबोयो। आरो बेफोरनो बिदिनो जों गासैबो दुखु दाहाखौ गारनानै जोङो गोजोनै आरो रंजानानै जोंङो बैसागोखौ मागियो। आरो जोङो बेफोरबायदिनो मा खांनायनि उनाव ओ आथिखाल गोदोनि समावथ' आरो जोङो बैसागोखौ दानसेया लागै खुंनायखौ नुनो मोनोमोन ओ एक थारिकनिफ्राय जोङो जोबजासिमहालागै नाथाय एफोरबाय बेवबो जोबोद जोबो जोबोद बैसागो दंमोन जेरैबायदि ओ मोसौ बैसागो मानसि बैसा गो आलासि दुमसिनि बैसागो स ओ दाउ अमानि बैसागो बेफोरबायदि जों नेम बानायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाला दाना समजों खारफानायजों लोगोसे जों बेखौ सप्तासे फोरलागैल' खुंनायखौ नुनो मोनो । नंगौना नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जोङो बैसागो खो जेब्ला मागिखांगोन अब्ला जोङो बेफोरखौ उनाव बे मोननाय न'फोराव खांनायाव जा जा जेसेबां हरो बेखौनो जोङो उनाव रायजोयै जमा गोसो खुसियै खोनसेयै खाजा जायो एबा खाना जानानै जोङो बे बैसागोखौ ओ फोजोबो । ओमफाय दा आंनि बैसागो बुंनांगौआ एसेबांसै बैसागोनि बागै बुंनांगौआ ।
औ औ नोंथां
दा होनबा औ अ दे।